हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। औ नोंखौ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथांजों जोङो बर'नि हाबानि सायाव सावरायनो सा-सानदोंमोन ओ नोंथाङा सम होनो हा
औ हागोन। हागोन नोंथां अब्ला नोंथाङा से बर'नि हाबानि सायाव सावरायगोन बिनि सायाव एसे फोरमायथिग्रोदो नामा?
औ नोंथां थारैनो। जोंनिया औ, हाबा बुबाथ' बेवहाय जोङो गोबां जेनोबा नांगौ जायो। मुवा फोर जोङो बै हाब मानि थाखाय जोङो ओ मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो जों बेवहाय लाहार फाहार खालामग्रोना लायो, बायदिसिना नांगौ मुवाफोरखौ बे हाबा बुङोब्लाथ' जोंनिया जोंनिया ओ खायफाया फिसा हिन्जाव हरनाय आरो खायफाया फिसा हौवा माने फिसा हिन्जावखौ लाना फैनाय बिदि जायो बेवहाय हाबा जानायनि सिगांनो जोंङो खायफा जोंनिया नियम नि-नियमफोर थायो। जेनेबा हाबा गंसे खुंनो थाखाय जोंनो जेनेबा सेंग्रा सासेया जुदि हाबा जानो नागिरदों अब्ला बेनो हाबा जानो थाखाय बेनि लोगो हिन्जावफोरखौ नांगौ जायो। बेनि थाखाय जोङो गोबांखौनो बै जायबा हौवाया ओ हिन्जाव नागिरदों हाबा जानो थाखाय बे हौवाखौ जोङो बै हिन्जावनि न'खराव सोंनो थांग्रोनायखौ नुनो मोन नो, औ नोंथां बिदिनो बेखौ जोङो बे जोंनियाव जायगायाव हिन्जाव नायनो थांनाय होननानै बुंङो। बे हिन्जाव नायनो था थांनायाव जोंनिया औ बेदिनो जेब्ला हि न्जावनि नखराव थांगोन अब्ला बेसोरजों जोङो सावरायलायगोन बायदि रोखोमनि बे सावरायनायनि गेजेर राव नखर मोन्नैनि गेजेराव जेब्ला गोरोबलायनाय फैगोन अब्ला ए औ। हिन्जावनि न'खराबो हौवानि न'खराव फिन ओ नायनो फैनायखौ नुनो मोनो बेयाव न'खर नायनो फैनाय होनना बुङो आरो जेब्ला बे नखर नायलायनाया जोंनिया जोबनानै थांगोन अब्ला बे सो नि गेजेराव मिलायलायनाय फैयोब्लाथाय बिसोरो हाबानि थाखाय समखौ थिग खालामनाय जायो आरो बेदिनो जोङो जोंनि ओनसोल फोराव हाबा जानायखौ नुनो मोनो, हाबा जानो थाखायथ' जों बेयावनो जोंनि नआव एबा हौवानि नआव बै गोदोनि गोदोथ जोंङो ओ थालिर बिफां गायनानैनो एबा थालिर बिलाइफोरजों जोंङो साजायनानै जोंङो हाबा खुंनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दा जोंनियाव
आथिखाल माने एसे सोलायबोबाय
औ सोलायबोबाय बेनिखायनो गोबाङै जोंङो बायदि रोखोमनि ओ समायना रमायना गाब गोनां जोंङो आगर गोनां बैफोर हिफोरखौ बाहायनानै माने साजायनानै जोङो हाबा खुंनायखौ नुनो मोनो नोंथां औ नोंथांनि ओनसोलाव मा रोखोमैनो हाबा खुङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
हागोन थ' बुंनो थाङोब्ला ओ जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ सोलिनो हमबाय गोदो जेरैबायदि जोंना हाबा जानो थाखाय ओ नेमखान्थियाथ' बेनो दङ जेरैबायदि जोङो हाबा जानो थाखाय बा बै ओ हिनजावखौहाय गुबुन हौवानो लांगोन बा हौवानो नों ओ गुबुन न' खरनिफ्राय ओ सासे आइजोखौ लानानै फैगोन हाबा बा जुलि होनो थाखाय नो ओ बेबायदियावहाय जोंनिया मा खासे नेमखान्थिफोर दङ ओ जेरै जोङो बै जे आइजोखौ लायगोन बा जाय हिनजावखौ लागोन बे हौवानि थाखाय बा बै ओ होनजावखौ जाय हौवानो हैगोन आरो ओ बेखौ एसेबाबो जोंना मा राय थिग्रोनानै लायो बा एसे बाबो सोंथिनानै लाग्रोयो ओ बेनि उनावहाय जेब्ला राजि जागोन ओ जेनेबा बै होनजावा बे हौवानि थाखाय ओ जुलि जा गोन होननानै जेब्ला राजि जायो ओमबा बिमा बिफा गासिबो न'खरनि ओ बाय बाहा गि बिदा फंबाबो जेनेबा गनायथि होयो अब्लाथाय मा खालामो जोंनियाव ओ मोनसे नेमखान्थि बायदि दि आरो गोदोनिफ्राय सोलिबो- नाय नेम खान्थि बायदियैहाय ओ हौवानिफ्राय आरो- ना माने कबिरा लाङो आरो होनजावनि न'- खरावहाय कबिरा लांनानै थाङो ओ बे कबिरा लांनायावहाय ओ जोंना गामिनिफ्राय जेबायदि ओ जोंनो माखासे ओ जोंना गामियाव माखासे सुबुंफोर थायो जेरैहाय गामिखौ सामलायनो थाखाय गावबुरा दङना गावबुरा ओ बेजों लोगोसे से ओ हौवानि न'खरनि ओ फिफा फिफाजों लोगोसे ओरै न'नि बिदा फंबाय बिदिनो माखासे दस एगार'जन बा बार'जन बा खायफाया सातजन आदजन आरो बेबायदि ज' हानजा लानानैहाय बै होनजावनि न'खरसिम थांनानै ओ हाबानि ओ थारिख दाननो थाखायहाय खबिरा लांनाय जायो आरोना ओमफाय जे बे कबिरा लाङोना बे कबिरा लांनायाव माखासे नांगौखिनि जे ओ नेमखान्थि बायदि आरोना जों माखासे गय फाथै ओरै सिनि ओ माखासे नांगौ मुवाफोर नांगौ जायोना बेफोरखौहाय लांफानानै थाङो आरो ओमफ्राय बेबायदि बे कबिरायावनो ओ हाफ बानि थारिख जे दिन माब्ला हाबाखौ होनाय जागोन ओ माबे दिनाव माबे बारायाव होगोन मा समाव होगोन ओ समा टाइमा माब्ला जागोन मोनायाव ना फुङाव ना सानाव बेबायदिखौ गासिबो कभिराय समावनो ओ थि खालामनानै लानानै फैनाय जायो आरो ओमफ्राय बे कबिरायाव जेबायदि खोथा होदों बेबायदियैनो हाबाखौहाय ओ खुंनाय जायो। खोनादोंना नों?
थारैनो। औ खोनादों नोंथां।
औ
औ बिदिनो औ
दे बुंलाय नोंथांङा?
औ बिदिनो जोंनियाथ' बै हाबानि सिगाङाव मोनसे सिखाव बिबान लांनायखौबो नुनो मोनो। नोंथाङा मि नोंथांनि ओनसोलावबो बेखौ सिखाव बे गोन होनना बुङोना नोंथां? जो खोन‌ अ अ बिदिनो जोंङो सिखाव बिबानफोरखौबो लांनाय नुनो मोनो माने जोंनिया जोङो दाथ' बैदि नायनानैबो हाबा जायो खायफाया आर' बिदिनो खा खावना लायनानैबो हाबा जानायखौ जोंङो गोबां नुयोमोन गोदो। औ हिन्जावफोरखौ जोंङो खावना लायोमोन। बिदिबो नुयो। आर' दानियाथ' गोदोनि बायदिनो औ खावनाया गैला थेवबाबो जोंनिया दा जोंङो जेनेबा मोजां मोनलायनानै एबा खानिनि गेजेराव मिलायलायनानैबो जोङो ओ हाबा जालायनाय एबा जुलि जानायखौ नुनो मोनो औ बेवहाय जोङो
ओमफ्राय आंङो नोंथांनियाव सोंथि खालामनो हागोन ना?
औ नोंथां बुंलाय?
औ ओरैनो जोंनियाव आरो ना हाबा होनायनि बेलायाव हाय ओ मा मा गोनांथि जायो जेनेबा? जो जोङो हाबा होनो थाख हाय जोंनो हाबा दानि दिनावहाय मानि गोनांथि जायो मा मा आगजु ओ बा ओरै ओ सुबुं फोरनि थाखायबो आरो सुबुंनि बेलायावबो जाबाय आरो आगजुफोरा बो मानि गोनांथि होननानै आं सानो सानो।
नंगौ नोंथां, जोंनियाथ' बेवहाय हाब बा होननानै बुङोब्ला जोंनो, थालिर बिफांखौ नांथारगौ जायो। मानो होनोबा जोङो जि हाबलांग्रा बे हाबलांग्रा न' सिङाव हाबलां, एबा न'आव हाबनांनाय जि जोंनिया गेट होनना बुङो। बेवहाय जोंनोथ' थालिर बि बिफां फांनैखौ नांगौ जायो। आरो बिदिनो आखाइ जोङो हाजों बानायनाय ओ जेनेबा बे मोनसे नांगौ जायो आरो बेवहाय थिंख्लि एबा बेखौसो दौहो बुङो जोंनियाव, हाजों बानायनाय। आरो बेनि अनगायैबो जोंनो नालेंखर जोंनो थानै नांगौ जायो, बेवहाय जोङो औ बेखौ जोङो गेटआनो होनाय जायो। आरो बेनि सिङाथ' जों बेनि सिङाबो जि जायगायाव जोङो हाबा होगोन। बे हाबा होनाय जायगायाव बो, जोंनो थालिर बिफां खायफाया फांबा गायो आरो खायफाया फांब्रै गायो, बिदिखौ नुनो मोनो जोंनियाव जोंनि जायगायाव गोबांयैनो।
अ' नोंथांमोनिथिं अब्ला फांबा गायनाय नुनो मोनो आरो, ना
औ नं गौ माने जोंनि, जोंनि जायगायावनो माने एसे गोजानाव जोङो फांबा गायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जि
जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो नामा नोंथां?
औ, नंगौ बि बिदिनो नोंथां औ, जोंनियाथ' बिदिनो ओ फांब्रै गायनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय जोङो, जोंनि जायगायाव गि आवथि सावजेनायखौ नुनो मोन
औ, आउथ थिहोयो ना?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ ओरैनो ओमफ्राय ओ बैराथिफोरबोथ' थानाय जायोना?
औ नंगौ नोंथां थारैनो। आरो हाबा जानो थाखाय थ' बेवहाय हौवा गोदानदों लोगोसे जोंनिया बेखौ
लो थाफाग्रा ओ मेथर होनो जोंनिथिङाव हिनजावजों सासे हौवा गोदान जों सासे हिनजाव गोदान जों सासे।
औ नंगौ नोंथां। बिदिनो औ जोंनियावथ' बिदिनो जोंडो उम्म जेराव जोंडो आवाथि सावगोन बेखौ जोंडो फुरुहिथ थायो जेन'बा बियो रायसन नानै होयो आरो बिदिनो हाबाया जालांडो आरो हा बानि जि जोबथारनायाव जोङो बै जि फांब्रै माने थालिर बिफां गायदौ बे बिफाङाव माने जोङो ओ स्नि बार स्नि ओ स्निबार जों गिदिंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
गोदानखौ ना
औ नंगौ नोंथां। थारैनो बिदिनो औ औ नंगौ नोंथां बे बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां बेदि ब्ला दिनै लाखिथ'नोसै नामा
औ।
औ दे नोंथां बिदि।